औ।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां नोंथांनि फन खालामनायनि जाहोना मामोन?
औ। नोंथाङा एसे सम दंब्ला जेरै ओ दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव सावरायनो होनना कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां सोरै जोंना औ जेरै जोंना दोरोङारि होनोब्लाथ' जेरै अनला दाउ सबाय साम' नारजि अमान नाफाम आरो जोङो ओ मैद्रु बेफोरखौबो जोंनि बर'फोरा जानानै मोजां मोनो आरो नोंथां जोरै जोङो ओ जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बारा जेरै थाव गुबैफोरखौ बाहायनाय जाया जेरै जोङो खारै ओंख्रि बेखौनो गोबांखौ जोङो जानाय नुयो आरो जोबोर मोजांबो मोनसोगारो आरो जेरै जोङो हाग्रानि मैगं मैला नागिरनानै खारै ओंख्रि जानोबो आरो नोंथां। जेरै जोङो अनला दाउं संनोब्ला गिबियावनो जोङो जेरै अनलाखौ जोङो ओ माइरंजोंसो संनाय जायो नालाय बिथां गिबियावनो जोङो माइरंखौ दैयाव एसे सोमनानै जायो आरो मानो होनोब्ला जेरै बियो एसे गुरै सिदोब जानानै थाथों होननानै आरो नोंथां। बिनि उनावहाय बेखौ जोङो ओ जेरै जोङो गायहेनफोरजों देनाय जायो ओ दानि जुगावथ' जों बेखौ मिक्सार मेसिनजोंसो देनायखौ नुनो मोनो आरो। थां गोबांखौनो औ। मानो होनोब्ला एसे थाब जासिनो नालाय बेयाव बेनिखायन बेनि उनावहाय जेरै जोङो बेयाव दाउ बेदर होनोब्ला जों बेयाव जेरै पियास सामब्राम बिदि होनानै जोङो एवग्रोना लानाय जायो आरो बिनि उनाव बेखौ थिखांना दोननाय जायो। बिनि उनावहाय जेरै जोङो ओम साराय गदोरावहाय जोङो दैखौ फुदुंनाय जायो आरो नोंथां। जेरै बेयाव जोङो बे अन गुन्दैखौ आखाइजों एसे एसे सारनानै होनाय जायो आरो नोंथां। जेरै जोङो थौ फैयोबो बेयाव थौ जाना फैयोना नोंथां बेयाव जोङो दसे दसे सारनानै होनाय जायो आरो नोंथां दसे थाना दसे बेनि उनावहाय जों बेयाव जेरै खारै होनाय जायो बेनि उनावहाय बेयाव जेरै एवना लानाय ओ जेरै दाउ बेदर नङाब्ला जोङो नाबो होजायो बेयाव जोङो साम'बो जानो हायो जों साम'जोंबो बेयाव जोङो जेरै बेदर होनोब्ला बेदरखौ होनाय जायो आरो नोंथां जेरै एवनानै एवफ्रामना दोननानै आरो। बेनि उनावहाय जोङो बेयाव जेरै ओ बानलु संख्रै जेरै जोङो गंगार दुनन्दिया आरो दुन्दियानि बोथोरबा जोङो दुन्दिया होनाय जायो आरो नोंथां। बिनि हुनायाव उनावहाय जों बेखौ जेरै खारैया नांदोंब्ला संख्रिया नांदोंब्ला जों बेखौ जाजानाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जेरै जोंना जेरै जोंना ओ सबाय साम' बेबोथ' जोंनि बर'निनो दोरोङारि ओंख्रि नालाय नोंथां। जेरै जोङो साम' बेखौथ' जोङो ओ गलाफोरनिफ्राय दानिया ओ बाजारफोरनिफ्राय जोङो मोनो नाथाय जोङो गोदोहाय थ' जोंना जेरै फोथारफोरावनो थाला बायोमोन आरो साम'आ। गोबांखौनो जोङो फोथाराव मोननाय जायोमोन जेरै बेखौ जोङो दैमानिफ्राय लाबोनाय जायोमोन ओ दानि जुगावथ' जेरै फोथारफोराव माने एसे खम बिबांनि जाबाय आरो मानो होनोब्ला गोदोहायथ' जों मोसौजोंसो हालेवोन नालाय नोंथां बेयाव जेरै औ बेयाव जेरै जेबो ओ जेनेबा खहा जायामोन बेनिखायनो गोबाङानो जों फोथाराव मोनोमोन। दानियाथ' जेरै जोङो ट्रेक्टरजों एवनायनि जाहोनाव जोंना जेरै ना खांख्राइ साम' बेफोरो एसे गोमालांनो हमदों आरो नोंथां ओ। औ बिनिफ्राय जोङो जेरै साम'फोरखौ जों बाजारनिफ्राय लाबोनाय जायो। नङाब्ला जेरै जोङो ओ फोथारावबो खननाय दैमायावबो खननाय जायो। बेखौ जोङो जेरै सबायजों जानोब्ला बिनो थ' जेरै थकनि थायोना नोंथां बेखौ जोङो जेरै पिनजों खायख'ना ओ बहननाय जायो आरो नोंथां बिनि उनावहाय औ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ आरो ओम ओ सोमनानै दोननाय जायो जाहाथे जों साम'खौ जेनेबा सानसेनो हमनानै जोङो सानसेनो जाखानो हाया आरो नोंथां मानो होनोब्ला बेखौ जोङो साननै सानथाम जोङो दैयाव दोननाय जायो आरो औ औ औ मानो होनो ब्ला बेयाव जोंना ओ नोंथाङा होननाय बायदि गोबां मैला थायोना बिनिखायनो जों बेखौ ओ सोमनानै दोननाय जायो आरो साननै सानथाम बेनि उनावहाय बेगनि ओ जेरै आं थाखोनखौ सायख'नाय जायो आरो बिनि उनावबो जों बेखौ सोमनानै दोननाय जायो जेरै कारजि होनानै जाहाथे बिदि सिंनि मैलाया आरो खारबावो बेनि उनावहाय जोङो औ बिनि उनावहाय जेरै बेखौ जोङो सान्द्रिफोराव जेरै मना फोराव सोनानै जोबोर फुनाय जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला बिनि ओ सिंनि मैलाजों लोगोसे बेयाव सायावबो जेरै मैला बा फब जोबना थायो नालाय बेना मोदोमाव बिनिखायनो बेखौ जोङो ओ हुख'नाय जायो आरो नोंथां मनाफोराव सोना। बिनि उनावहाय बिनि सिथुखौ एसे एसे दाननानै जोङो जेरै बेखौ ओ गिबियावनो जों एवग्रोना लायो बिनि उनावहाय बियो सोरेननिबा बे बेबाफ्रा बेरो नालाय नोंथां बेयाव जों बेखौ ओ बोखांनानै दोननाय जायो बिनि उनावहाय जोङो सबायाइखौ रुग्रोना लानायखौ जोङो बे साम'आव होनाय जायो आरो नोंथां जेरै जोङो ओ बेयाव जोङो खारै होनाय जायो आरो नोंथां जेरै अब्ला सो जाय जागोन नालाय बेबो जेरै सबाय साम' औ बिनि उनावहाय जोङो बेयाव बानलु सं संख्रि होनानै जों बेखौ ओ जेरै संख्रि हाल ओ जेनेबा जेरै बेयावथ' जोङो हालदै होनाय जाया नालाय नोंथां खारै ओंख्रियाव बिनि खायनो सारिया खारैया नांदोंब्ला संख्रिया नांदोंब्ला बेखौ जोङो जाजानाय जायो आरो नोंथां। ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जेरै दोरोङारि ओंख्रि फोरनि सायाव नोंथां माबायदि संनाय जायो। खोनादोंना नोंथां हेल' खोनादोंना नोंथाङा? हेल' नोंथां! हेल' खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
औ ओ‌ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां? जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव माबायदिहाय संनाय जायो नोंथां?
औ नंगौ नोंथां। नोंथाङा जेरैबायायदिहाय बुंदों दोरोङारि ओं ख्रि होनोब्लाथाय जोंहाथ' गोबां दङ जेरैहाय नोंथाङा बुंलांबाय दानिसै अनला अनला ओंख्रिखौ जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै संनानै जानो हायो। जोङो बेखौ गोथां बिलाइफोरजोंबो संनानै जानो हायो आरो बेबा बिदिनो ओ बेफोराव ओ दाउ बेदर बा अमा बेदर बेबदिनो ना खांख्राइ बा एम्फौ लाथा बेफोरबायादि होफायोब्ला जानो जोबोर गोथावसिन जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेबदिनो दङ आरो जोंहा ओ सबाय ओंख्रि सबाइखौ जोङो दाउ बेदर बा साम' अमा बेदर बेफोरजोंबो जोबोर गोथाव जायो आरो। आरो बेनि उनावहाय दङ जोंहा औ बेनि उनावहाय जोंहा जेरै नाफाम दङ बे नाफामाबो जोबोर गोथाव जायो। जों बेखौ नाखौहाय फोराननानैहाय थास'नि देन थाजों बा खायसे खायसे थास' बिलाइजों बेफोरबादिबो देयो आरो
औ नंगौ।
औ आरो बेनि उनावहाय दङ जोंहा नारजि अमा नङा होमबा नोंथां? नारजि औ नारजि अमाखौ माबायदिहाय सङो होनोब्लाथाय जोंहा जोङो नारजिखौहाय बे फाथो दंफांनिफ्राय बिलाइनिफ्राय फोराननाय जायो आरोना नोंथां। बे फाथो बिलाइखौहाय जोङो सान्दुङावहाय फोराननानै जेब्ला गोरान जागोन अब्ला जों बेखौ नार्जि महरैहाय बाहायो। ओ बेखौ माबादिहाय सं सङो होनोब्लाथाय जोङो गिबियावहाय बे बिलाइखौ फोराननाय नारजि बिलाइखौहाय जोङो बासिनानैहाय दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ सुनानै लाखांनायनि उनावहाय
जोङो साराय बा बेफोरबायदिनो दोफोरावहाय दै होनानैहाय खारै होनानै संख्रि होनानैहाय बेखौ रुग्लिनाय जायो आरो नोंथां। जेब्ला बे बिलाइआ रुइगोन अब्ला जों बेखौहाय सागं सानानै होयो
औ।
सागाव औ गेब्लेगोन अब्ला जों बेवहाय जुदि नोंथाङा जि होगोन बा अमा बेदर बा ना खांख्राइ बेफोरबायाददिबो होनानै संजायो नालाय बेखौ जोङो गिबियावनो औ थाव गोथां बानलु सामब्राम हाइजें बेफोरबायादि देनाय होनानैहाय जोङो हालदै होनानै एवग्रोनानै लानांगोन बेनि उनाव जेब्ला एवनाया जागोन अब्ला जों बेखौ नारजि ओंख्रि थेवबो सोंगोन आरो
औ
आरो बेनि उनावहाय जोङो गोबाव ग्लाब ग्लाब गोदौहायनि उनावहाय जेब्ला ओंख्रिया एसे खन' बा दोलो जागोन अब्ला जों बेखौ हाय औ बेखौहाय जोङो खांनानै दोननाय जायो आरो। जानो थाखाय बेबायदिनो जोंनि औ नारजि ओंख्रिखौ जोङो फोमोनो आरो जोङो। गुबुन रोखोमैबो जोङो नारजिखौ संनानै जायो जेरैहाय जोङो नारजि बेखौहाय सुखांनायनि उनावहाय बे सारायाव एवनानै बा बे दगआव फोराननानैहाय जोङो गोरान खालामनानैहाय बेखौ सिफ्लेनानै गुन्दै खालामो आरो बे गुन्दै औ बे गुन्दैखौहाय जोङो बेबादिनो ना बे बेदर खांख्राइ आरिफोरावहाय जोङो रुदुबनानैहाय जायो आरो होसननानैहाय। औ बेबादिनो नारजि ओंख्रिया जोंनि जानायनि थाखायल' नङा जोंनि खायसे खायसे दोरोङारि नेमखान्थिफोरावबो बाहायजायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेबादिनो औ बेबादिनो जोंहा जेरै जोंनि बर'नि दोरोङारि नेमखान्थि जेब्ला सासे मानसिया थैयो अब्ला जोङो बे नारजि बाहायनाय जायो आरो जेरैहाय जोङो मानसिखौ मानसि सावनानै फैयोब्ला जों जेरैहाय लामायावहाय बेबादिनो नारजि अन्थाइ आरो। जैनाय जायो आरो नोंथां आरो। औ बेबायाददिनो जोंनि बर'नि दोरोङारि जेरैहाय सारादु आरिफोरावबो जोङो नारजि ओंख्रिखौहाय नारजि दोलोखौहाय होनाय नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो बेबादिनो औ बेबादिनो जोङो जाहाथे बेखौ मानि थाखाय होनाय जायो होनोब्लाथाय जोङो बेखौ बे थैनानै थांनाय सुबुङा जाहाथे जोंजों जि सोमोन्दो दङमोन। मानोना बे बिथाङा औ सोरगोआारि जाबाय नालाय जों जाबाय मानसि जोंथ' बेखौ नुनो थांलिया नालाय बेनिखायनो जाहाथे जोंजों जि सोमोन्दो दंमोन बेखौ बस'नानै थांनायनि थाखाय बा बस'बाय होननानैहाय फोथायनानैहाय बे नारजि ओंख्रिखौ जोङो औ जानाय जायो आरो बा जोंनि दोरोङारि सारादुफोरावहाय जोङो नारजि ओंख्रिखौ बयखौबो जाहोनाय नुयो आरो। होनाय नुयो औ नोंथां। बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय दिनैनि सावरायलायनाय जों एसेयावनो दोनथ'
औ नोंथां गोजोन्थों औ